हेलौ नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
दङ आं नै ओरैनो
अ नोंथाङा दा माबाफोर हाबा मावनांगौ दङ नामा?
जेबो हाबा मावनांगौ गैया
अ दा नोंथांनाव कल खालामनाया बेनोदि नोंथांजों मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा जेबो हाबाफोर एबा खामानिफोर मावनांगौ गैयाब्ला आंजों बे थप पिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन आ नोंथां?
हागोन हागोन
अ जोंहा बे टपिक एबा आयदायानो जादों नोंथाङा आबाद मावनायनि फंनैसो एबा सुंद'यै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां
हागोन हागोन हागोन
अब्ला दे फोरमायनायसै एबा बुंनायसै नोंथां
दा आबाद होनोब्ला जोंहा
औ
दा सोलिबोबाय थानाय जेनेबा दा सोलिगासिनो दं दैज्लां बोथोर फैबाय दा जोङो माइ आबाद मावो जेनेबा माइ आबाद मावो दा अनेक अनेक आबाद दङ आरो जेनेबा माइ आबाद दङ जेनेबा सिबिं आबाद दिमसि आबाद दङ आरो दा माइ आबादखौ जों दा जेनेबा माइखौ जों खुबैनानै
एबा फोनानै जोङो जेनेबा माइग्लिखौ फोनानै जोङो जौनानै जेनेबा खुनानै जों गायो बे आबाद खौ जेनेबा माइखौ गायनानै जोङो। फिथाइ मोनो फिथाइ मोननानै जोङो बे आबादखौ हानानै जोङो फिथाइखौ फानो आरो फाननानै जोङो जेनेबा फानो न'आवबो जानो दोनो। जोंनि थाखाय माइया गोनांसिन होननानै फैयो दा दानि जुगाव माइ गैयाबानो जोंहा गैया आरो दा जोङो माखासे फानो जेनेबा फानो फाननायाव जोंहा मुलाम्फा जेनेबा न'खर खुंनायावबो मोजां जेनेबा एबा माइ आबारा दा माइ होनोब्लानो जोंहा जोंनि थाखाय देहा जेनेबा जोंनि जानाय आदारा बेनो आरो जों माइ खौ जोङो गोनांसिन होननानै सानना लायो दा अनेख आबाद दङ जेनेबा सिबिं होन सिबिंखौ खुबैनानै जोङो जोङो बेनि माबा बेखौ जोङो फिथाइखौ जों फाननो मोनो फाननानै जों न'खर स सालायनो हायो न'खर दानो हायो
औ
बिनो आरोदा आबाद होनो जेनेबा माइ आबादाव जेनेबा दैनि जोबोर गोनां जायोना जाया
औ औ
दैनि जोबोद गोनां जायो जेनेबा बबेबा जायगायाव
अखा हा दैजों गायो बबेबा जायगायाव जेनेबा दंग' दङ दा बेनि बागै जेनेबा आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरो माइ आबादनि सायाव जेनेबा माइ या जेनेबा नोंथांमोननि सिं दंग' दंना अखा हादैजों गायो बेखौ सोंनो नागिरदों आरो नोंथां नों बुंनो हागोन नामा
थां हागोन
औ
दा नों थाङा दि सोंबाय आंनाव नोंसि नोंथांमोननि थिं आबादखौ अखानि दैजों गायो ना दंग'नि दैजों गायो आरोना
औ
जो आंनि नुथायावथ' जोंनि ओनसोलाव जोंहा अखा हादैजों गोबांसिनखौनो गायनाय नुयो दा जोंहा बेयावबो दलहा आरो बोरिनि खोथा थायो
औ औ औ
दलहा जायगायाव अखा हादैनि दैया गोजौ गोजौ जेरै बोरि जायगानिफ्राय बोहैनानै जोंहा दलहा एबा गोथौ जायगायाव जोंहा ज' जानो हमो नंगौदा नोंथां
औ औ औ
दा जोंहा बेफोरबायदि दलहा बोरि बेफोरखौ जोंहा दलहायाव अखा हादैनि दैजों गायो आरो बोरियाव जोंहा दंग बायदि बायदि रोखोम जोंहा जेरै फुख्रि हाखर हालाब बायदि बायदि रोखोमनि बिलो एबा बिलोमाफोरनिफायबो जोंहा दैखौ बोनानै गायनो हायो।
औ
दा जोंथिं बे अखा हादैनि दैजों बांसिन गायनाय खौ नुनो मोनो आरो दा जोंहा आबादनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जोंहा जिउ खुंनाय न'खर सालायनाय बायदि दि बायदि रोखोमनि जोंहा जिउ खुंलांनायाव जोंहा आबाद नि जोबोद गोनांथार। मानोना जोंहा बे आबादा सो जोंखौ गोदो गोदायनिफ्राय दासिमाव जोंखौ फोथांनानै एबा गाव गावनि जिउखौ थाग्रायै लाखिगासिनो आरो।
औ
जोंहा आबादनि अनगाथ' जोंहा थानो जेबो सुबिदा एबा मोजां राहा लामायानो गैया जों जिउखौ खुंलांनो हागोन खिन्थु खमज'रियै एबा देहाया थाग्रा एबा थिगै थानाय नङा आरो दा जोंहा आबादखौ जोंहा दैज्लां समाव गायो। जेरै जोंहा आबाद गायनो थाखा फ्राय अखानि दै एबा दग' बायदि बायदि रोखोमनिफ्राय जोंहा दै नांगौ।
औ औ।
जों बे फोथाराव जों बेफोर दैखौ जमा जाहोनानै जोंहा हालौवो जेरै खारायनाय बायदि बायदि रोखो खोमनि हालौनाय आरो बिनि उनाव जोंहा खोथिया फोनाय खोथिया फोनानै जा खो थिया देरबाथाय बेफोरखौ फुनानै बेफोरबायदिनो जोंहा दैयाव साननै एबा सानसेसो सोमना दोननानै बिनि उनाव जोंहा माइ जि खोथियाखौ जोंहा गायगोन बे गायनायखौनो जोंहा माइ गायनाय बुङो।
औ औ औ दा औ। दा नोंथां आं बुंनो नागोरदों जेनेबा आबादा अनेक रोखोम आबाद दं ना? दा आ आं बुंनो नागिरदों दा आबादा जाहैबाय जेनेबा दा सोलिबोबाय थानाय जोंङो सोलिफुगासिनो जेनेबा बानलु आबाद।
औ
बानलु आबादा दा सोलिफुगासिनो ना। दा बानलु आबादखौ जेनेबा नोंथांमोननि सिं माबायदि गायो माबायदि जेनेबा माबायदि खालामनानै मा अर्गेनिक हासार होनानै गायो ना गोबोरखि हासार होनानै गायो बिनि बागै एसे फोरमायबावलाय
औ औ दा नोंथाङा बानलुनि सोंदों आरो ना आंनाव जोंहा जोंनि ओनसोलावथ' जोंहा दायो दा समाव जोंहा नैबे मा जुन जुननि सिगांनिफ्रायबो गायो खिन्थु जुननि उनावबो गायग्रा सुबुंफोर दङ जायखौ बुंनो हायो जों गदाय गिबि
औ औ औ
दा जोंहा बानलुखौ फोथांनो थाखाय जोबोर गोब्राब दा जोंहा बे बानलुखौ आलि खोनानै एबा जोंहा बिनि सायाव प्लास्टिक होबावगोन दा बेयाव गायगोन दा बे बानलुखौ फोथांनो फोथांना लाखिनो थाखाय जोंहा बिराद माने बे जोबोर गोब्राब आरोना जों बिनि थाखाय जोंहा जोंनिनो न'आव फिजानाय मासे जुनार मोसौ बायदि बायदि रोखोमनि जुनारफोरनि जोंहा खि लाङो जायखौ जों हासार बुङो दा बिनि अनगायैबो जोंहा रासायनारि हासार बाहायनांगौ जेरै जोंहा हायाव थानाय एम्फौ एनलाफोरखौ बुथारनो थाखाय आरो जों बेफोर रास हायनारि मुलिखौ बाहायजाग्रा बे हा सिङाव थानाय एमफौ एनलाफोरा जोंनि बानलुखौ अर-अरसनो एबा अरफायनो हमो दा बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि मुलि नांगौ जेरै जोंहा गोबोरखि होनानै बे बानलु खौ फोथांबाय फोथांनानै फिथाइ थाइहांहांसिम जोंहा फोथांना लाखिबाय बायदि बायदि रोखोमनि हासार होनानै आरो बेनि उनाव जोंहा दै होनांगौ दं जोबोर खस्थ' दै होनांगौ आरो बेफोर दै खौ जोङो अखा हादैनिफ्रायबो लानो हाया मानोना जोंहा अखा हाबा बे बानलुखौ फोथांनो लाखिनो थाखाय गोब्राबसो दा जोंहा एसे एनै अखा हानाया जेबो नङा खिन्थु गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला जोंहा बे बानलुआ बिजौआ जनो एबा दालायफ्रा बायनो हमो आरो
दा नोंथां नोंथां नोंथां उम अ अ
औ नोंथां औ नोंथां औ खोनादों
औ औ
दा
दा नोंथांमोननिसिम बेफोरबा औ दोंनोसै दे
अह जोंहा दा बेफोरबायदि बानलुखौ फोथांनो थाखाय जोबोर खस्थ' आरो गोब्राब दा जोंहा बानलुनिबो आबाद मावनो हायो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो आरोना जोंहा जेरै बेसरफोर गमफोर आबाद एबा बानलुनि आबाद जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनो हायो आरो आरो जोंहा बेफोर आबादा गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोबाय थाखानाय बे माइनि आबादाथ' दा जोंहा माइनि आबाद आबादाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिन जोंहा नैबे मोसौनि खि एबा मोसौनि हासारखौ जोंहा बांसिन बाहायनाय जायो जायनि जाहनाव जोंहा माइआ जोंनि थाखाय जिउ खुंनायाव एसे बांसिन एबा मोजांसिन जानो हमो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन रासायनारि बाहायो आरो रासायनारि मुलि बाहायो जायनि जायनि जाउनाव जोंना माइया एम्फौ एनलानिफ्राय बासियो आरो हानि ए एमफौ एबा बिलाइ जाग्रा एम्फौ बायदि बायदि रोखोम एम्फौफोरनिफ्राय दा नोंथाङा आंनि थाखाय बेफोरबायदि आबादनि बागै बुंना होनायनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय कलखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। नामा
औ दे दे
औ दे